औ खोनादों मा खालामदों नोंथां?
आं जिरना दं नै नोंथां एसे टावार नाङाखैलै माने प्रब्लेम जादों नोंथां।
नोंथाङा दायो माबाफोर हो
आंनि माथोखौ खोनादों ना नोंथां नोङो?
औ खोनादों मोजां खोनादों नोंथां।
औ नोंथां दे बुंलाय नोंथां आङो जेबो हाबाफारि मावथाखै मावनायालाय नोंथां।
अ बिब्दिब्ला नोंथाङा जेबो हाबाफोर मावाखैब्ला आंजों मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ मानो हाया हागोन नोंथां हायो हायो। आइदाया औ एसे फोरमायना होदो नोंथां।
औ बिदिब्ला जोंहा दायो गामि एबा अ गामि ओनसोल एबा टाउन सहरनि गेजेरनि फारागथिनि बागैसो रायज्लायनो होननानै कल खालामदोंमोन आं नोंथां।
अ बेथ' जोबोद मोजां। बाथ्रा नोंथां बेखौथ' जोबोद मोजां जागोन सावराय अला जों सानैनि गेजेराव
औ दे बिब्दिब्लालाय गामि ओनसोल आरो टाउन सहरनि गेजेरनि फारागथिनि बागै एसे सावराय दिनैनि नोंथां।
औ दे नोंथां। ओ गामि हो अ बुंगोरदो नोंथां
गामि आरो टाउन ओनसोलनि गेजेराव गोबां फारागथि दङ नङा होमबा?
औ दङ नों थांनांगौ दङ
औ जोंहा दायो सोहोर होनो गामि सोहोर एबा टाउन सोहोर होनोब्लाथ' जोंहा टाउन सोहोराव गोबां गारि मथर एबा गोजौ गोजौ बि
औ नोंथां
आरोे बेनि अनगायैबो जों गोबां जेरै बायदि रोखोमनि नांगौ जानाय जिरादफोरखौबो जोङो टाउन सहहराव थाबैनो मोननो हायो
हायो नोंथां नोंगौ
आरो गोबां ओम टाउन सहराव ओम बायदि बायदि गिदिर गिदिर कम्पानिफोर एबा डायमन्डफोर एबा फेक्टरिफोर जों नुनो मोनो आरो गोबां बिबाङावनो गारि मथर टाउन सोहोराव बांसिन खारनाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा टाउन सहरावथ' जोङो टाउन सहराबो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो बुंनो थाङोब्ला फारसेथिं टावन सहरा जोंनि थाखाय एसे गाज्रिबो मानोना जोंहा टाउन सहरावहाय माने जोंहा बारहावाया एबा बारा जोंनि बारखौहाय जों बांद्राय मोजां एबा गुसु थान्दा थान्दा बारफोरखौ जों मोननो गोबां खम बि बिबाङाव मोनो माने थाउन सहराव हाय जोंहा
बिफां लाइफाङाव खम नालाय टावनस
औ आरो जोंहा टाउन सहरावहाय बारहावा एबा थासारिफोरा दुंहाव जायो जेरै आरो गारि मथर फोरारनि उखुन्दै एबा गारि मटरफोरनि मोनामनाय एबा गेसफोरा बांसिन जायो टाउन सहरावहाय आरो गोबां गारि मथरफोरनि गाबनाय फोरजों जोंहा दावराव जायो जायनि जाउनाव जोंहा उन्दुनाय एबा हरफोराव एसे
औ औ
प्रब्लेम जायो आरो गुबुन फारसेथिं गामि होनोब्लाथ' जोंंहा गामियावथ' गोबां जोंङो मोजां मोजां बारहावाफोरखौ जों मोननो हायो । आरो गामि होनोब्लाथ' जोंहा जेबो आरो गामियाव जोंहा गारि मटर खारनाय एबा गारि मथरफोरखौ जों खम बिबांनि नुनो मोनो । गामियाथ' जोंहा समायना रमायना बिफां-लाइफां दंफां-लाइफां एबा जिब जुनार फोरजोंनो जोंङो बुंफबना थानाय आरो आबाद थिलि बायदि रो खोमनि फिसा फिसा न'फोर जों जोंहा गामिफोरा बुंफबना थानाय आरो जों गामियाव फाय जोंहा गोबां रोखोमनि जेब्ला गुसु गुसु बार बारो आरो गामि ओनसोलाव बांसिन अखाफोराबो हायो।
औ नंगौ नों थां ।
आरो गामि ओनसोलावथ' जोबोद मोजां। मानोना जोंबो सासे गामि ओनसोल। ओनसोलावनो थायो।
औ औ नंगौ नोंथां।
ओनसोल होनोब्लााथ' जों गामि ओनसोलाव जोंहा गोबां आबाद मावनाय जायो।
औ जायो नाथाय
गामि ओनसोलावनो जोङो अनेक रोखोमनि बयजोंबो अनज्लायनानै थानो हायो आरो । बेयाव अनलायनानै थायो गामि ओनसोलफ्रावनो औ दायो नोंथाङाबो एसे आंनो गामि ओनसोल एबा टाउन सोहोरनि फारागथिखौ एसे सावरायनो हागोन नामा नोंथाङा आंजों?
औ औ हायो नोंथां हायो।
दे बिब्दिब्लालाय नोंथां एसे एसे सावरायदिनि।
औ ओ। फार्स्टआवनो माने आङो बुंगोरनाय जागोन नामाहाय आङो टाउन एबा सहरनि बारैनो फंनैसो बुंग्रोनसै नामाथाय? अ। टाउननि होनब्लाथाय टाउनाव थानाय माने मोजांबो गाजाज्रिबो। ए। जेरै हमना ला टाउनाव जोङो मोजां मोजां मैगं थाइगं मोननो एसे गोब्राब। मानोब्ला ओ सहरनि आबाद मावनायफोरा अलथा हासार मुलि होयो एबा अरगेनिक अर्गेनिक जाया। गामिनि बायदि जाया माने। जों गामियावथ' बिदिनो जोङो जानो आन्था आबाद अरगेनिक अरगेनिक फिथाइ सामथाइ होन मैगं। थाइगं होन बिदिथ' जोङो गामियाव बिदिनो मावखायो। गाव गावनि आन्था जानो थ न'खसे न'खरनि आन्था बेखौ जोङो बेब्ला अेनिक अगेनिकखौ बुङो। अब्ला टाउन सहराव मोननायनि सान्सेसा एसे खम। मानोना टावोन सहराव ओरै गोजान गोजाननि साप्लायफोर फैयो जानाय माबा फिथाइ सामथाइ होन ओरैनो मैगं थाइगं होन। ओरै बबेबा जायगानिफ्राय ट्राकजों लाबोयो साननै सानथाम होनानै मुलि होनानै लाबोनाय सेविनि मुलि होयो ओरै थालिर होन फिथाइ सामथायाइाव थालिरखौहाय बिसोरो ओ गोथाङावनो फायो गोथांवनो खानानै। ओरै थालिर मोनग्रा मुलि मोनो नो मा मोनो नो केमिकेल्स होनो बेखौ जोङो बेखौ टाउन सहरनिफोरा एसे माने मुलिनि एसे बिसिनाव नलेजबो बांसिन दं नालाय। बिदिनो थालिर थाब मोननायनि मुलि होसिगोन आफेलखौ सिल सिल बानायनो बिसोरो माबा माबि मुलि गोबां होयो। बिदिनो ओमफ्राय आफपेलफोराबो स्लिंस स्लिम स्लिम थिल सिलजों जोलायलायनाय जासिगोन मोजां मोजां साइज नुसिगोन फिथाइ सामथायाइ जाग्राफोराबो ओमफाय जोङो। ओ एक्जामपोलखौनो होनोसै आं जेरै नोङो टाउनाव दालिमफोर बाहैबाय सिल सिल जोंनायखौ बिराद मोजां मोनबाय साननानै माने नुनानै नोङो सानैखौ नुनानै मोजां बुथारबाय। ओमफ्राय नोङो बायनानै लां केिजि सेर सेरसे बा ओमफ्राय न'आवहाय नों बेखौ हाहैबाय ओमफ्राय हानायाव नुबाय जे माथो खावसेन गेसावि होननानै हाबानो माने एसे गेस फैखायो मोनामखायो माने एसे मुलि मोनामखायो बेखौनो माने मानसिफोरा हाब मोदोमसो गारदों माथो बिदि सानो बिसोरो मिथिया माने बिदि मुलिनि मोनामनाय बा एबा बिदिनो सावनायसो होननानै बारा मिथिया बिसोरो टाउननिफोरा ओरै जों गामिनि मोनजाग्राजों मिलायाना गामिनिया। हाय न' जा न' जानायनि आन्था जेबो सारा मुलि होआ मा होआ बिदिनो अरगेनिक होननाय बायदि मोनजायो दा बे बहुद साननांगौ गोनां बाथ्रा जानाय लोंनायनि फारागथियाव ओ ओरै टामिनि आरो सहरनिजों मिेलेलाया माने गोबां गोथौ फारागथि दं ओ बिदिनो दैखौबो होन टाउन सहराव दै मोननो एसे गोब्राब मानोना हायाहाया गोरा गोरा जाजोबो ओमफ्राय सिङाव हा सिङाव गिदिर गिदिर अन्थाइ दंजोबो। ओ हाया गोरा बिदिनो आङो एक्जाम होनोसै जेरै गुवाहाटिीयावनो दैखौहाय सोहोरावहाय गुवाहाटियावनो गुवाहटि ओ जिखुनु खनानि गुवाहाटियाव होन नोङो दैखौहाय हा सिंनिफ्राय बहनबा नों लोंनोनो हाया बे दैखौ ओरैबायदि संख्रि गोबाब बे दैया नोङो दै लोंनोबाथाय नोङो बायनांगौसो जायो बिदि दुंग्रा दुंग्रा मोनो ओ फिसा फिसा दुंग्रानिबो फैयो बे लायो साथि थाखा बिदि लायो सु्तुरर थाखा बिदि लायो आंनो बायबाय थायो आंबो गुवाहाटियावनो थायो नालाय। माने गोबां खस्थ' जायो नोङो। नोङो दै दैनि थाखाय नोङो गोथौ गोथौ खुरोनांगौ बिदि गोथौ गोथौ खुरोनानै नोङो दै मोननो हायो गुवाहाटि बायदि सहराव। ओ बिदि खुरुनायावबो गोबां फैसा थाखा थाङो सोबबोथो' बिदि फैसा थाखा बुरजा होनानै दै कुरहोनो हाया एबा मटर सटर बिदि गोथौ गोथौ कुरहोनानै लगायनो हाया। गोबां खैफोद आफोद जायो माने न'खराव दा जों गामियावथ' ओरैनो एसे एनै खुरलाबायबानो गोगो दै आइरन गैयै साफा दडायरेक्ट दुगै जाग्रा दडायरेक्ट लोंजाग्रा फिल्टार खालामनानै बिदि मोनो माने। गामियाव लोंनाय दै होन जाग जाग्रा लोंग्रा होन बुहुद गोथौ फारागथि दं माने टाउन सहर आरो गामिनियाव आं दा बे होननाय बायदियानो हमना लाद हमना लाद माने बे सैथोखा आं दै होनदों। जेरै जाग्रा लोंग्रा फिथाइ सामथायाइ होनदों थालिर होनदों। बेनो आरो फारागथिफोरा। आरो दंबायो आङो मोननैसो बुंबावनो हागौमोन। दा आंना माबो दिउथिना
औ। जाबाय नोंथांनि आरो नोंथांनि औ औ औ नोंथांनि गासैबो बुंनाय बाथ्राफोरा औ सैथोआनो बिब्दिब्लालाय नोंथां फनखौ एसेयावनो दोन्थ'नोसैनाा नोंथां?
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय दे।